अ, ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो। गोजोननाय थाबाय।
आं नोंथांजों उम गामि गामियारि जिउ आ रो सहरनि जिउखौ सावरायनो सानो सावरायनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां। सावराय जागोन औ।
सिगाङाव आङो गामियारि जिउनिखौ सावरायग्रोसै।
औ औ जागोन दे नोंथां।
माने मा मा मुलाम्फा जायो?
औ औ।
औ जोंथ' मिथि खायो ओ गामियाव ओ बिराद बिफां लाइफां थायो। आरो दखान बे जेरै ओ माबा फाबो इनडास्ट्रिफ्राबो खम जायोना। होमबा गुबुंले गुबुंलेफ्रा ओ बारा थाया आरो बाहाय बार बार हावाफ्राबो बिराद साब ना
औ जायो जायो।
ओ‌ जेरावबो बिफां लाइफां माने गोथां गाब नुजोबो आरो खुला जायगा माने बिराद मोजां मोनो आरोखि ना गामिनि जिउखौ औ आरो नों नोंथाङाबो माबा होननो हागोन नामा
औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा जोंनाथ' गामिनि जिउ होनबाथ' बयबो लुगैयो नङा होमबा बांस सिन सुबुंफोरानो बिदिखौ। जेनिबा
औ।
मानो जिहेथु बेयाव नोंथाङानो होनखाबाय बेयाव मिथिंगायारि जेनेबा गोथां गाब गुसु बा माने निजोम आरो जेबो एसेबां माने दावराव सावराव गैया आरो गारि मथरनि बोंग्रो बोंग्रो गैया आरो नङा होनोमबा। औ। अब्ला नोंथाङा आरो जेनेबा गामियारि जेनेबा गामियारि जिउआहाय। माने मा मा? बिथिनावहाय माने आरो मोजांबावो बेखौ नोंथाङा एसे बुंजागोन।
औ। आरो आं साननाय बायदिबा गामिनि जिउआव ओरैबायदियावबो मोजां जायो। माने बाहाय बेनि गामिनि सुबुंफ्रा बिराद गावजों गाव बुजिलायनाया बिराद थायो आरोना। औ। गावजों गाव ओ हेफाजाब खालामलायो नांगौआव। जेरै हाबा हुखाफ्राव बा। बिदिनो मदद खालामहैलाय लायनाय जायो।
औ।
औ आरो ओम बे जेरै ट्रेडिसनेल बेलु थायो ना बे। खौबो बिराद लाख।
औ दोरोङारि नेमखान्थिफोरखौ आरोना माने ओं नोंगौ। दे नोंथांमोनालाय
ओम नोंथाङाबो होनगोन।
औ औ। जोंना गामियावथ' जोंना बिदिनो जेनेबा जोंना गामिनि जिउ खुंनाय होनबाथ' जों मोनथिखायो नङा होमबा बयबो माबायदि जेनेबा जोंना माने सिमपोल आरो माने गोरलैयै माने बिदि जेबो एसेबां माने जेनिबो माने एसेबां माने लुबैथाबनाय गैया आरो जि एसे दं बेजोंनो गोजोननाय लानानै गामिनि सुबुंफोरा नङा होमबा
औ नंगौ
थाङा होननायबायदि जेनेबा ट्रेडिसिनेल जोंना दोरोङारि नेमखान्थिफोर जेरैबो माने जोंना गोदोनि आबै आबौमोनाहाय जि एसे माने जि नेमखान्थि खालामना होबोदों जों बेखौनो दासिमबो फालिबोनायखौ नुयो। आरो फालिबोबाय थायो। बेबायदिनो जेनेबा जोंना गामिनि जिउ होनबाथाय बि दिनो एसेबां माने होंगो दोंगो गैया फिसा फिसा दखान जेनेबा गलाफोर बेफोरावनो जेनेबा जों जि एसे नांगौ बेखौ मोनो नङा होमबा। गायनाय फुनाय आबाद माव नायाव बेसथ' बेसेबांबो जोङो माने साख्रि गोनां गोजौ थाखोनि सुबुंफोर मोननो थाङा नङा होमबा जोङो फाय औ औ नों थाङा माने बे औ जे जेनेबा जोंथ' दा गोदोनि गामिफोरनि बागै बुंगासै नालाय दा आथिखालनि गामियाव माने जोङो एसे सोलायनाय नुबाय आरो मोनसे जाबाय नङा होमबा नों थाङाबो बे बेनि बागै बे एसे बुंजागोन ओ मा सोलायखो जेनेबा गामिया सिगांनिफ्राय लानानै दा
दा माने ओ गामियाव माने ओरैबायदि
औ
जों नुनो मोनो माने
ओ फरायसालि बा कलेजफ्रा
औ औ
ओ माने खम जायो आरोखि ना औ ओम ओंखायनो दानि खेथ्रआवथ' सोलोंनाया सोलोंथाइयाथ' बिराद आवगायलांगासिनो नो ना ओंखायनो बे जेनेबा गामियाव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे ओ बांसिन फरायनो थाखाय बा गिदिरसिन फरायनो थाखाय ओ सोहोराव थांनांगौ गोनांथि जायो आरोखि औ औ आरो बेनि सायाव ओ जे जेरै ओ जेनेबा जब बा खामानिफोर साख्रि साख्रिफोर मावनो थाखाय औ थांनांगौ जायोना उम गोदोहाय बेथ ओ गामियावनो आबाद मावनानै जायोमोन खिन्थु दा जुगाबो सोलायलांबाय माबाय औ आरो नोंथाङा जोंथ दा गामिनि बारै रायजलायबायना सहरनि बारै सहरनि मुलाम्फा। साफोरखौ एसे होनो हागोन नामा।
औ-औ। नोंथाङा होननाय बायदिनो। जोंना सहर होनबाथ जों माने गासैखौबो मोननो थांङो नंङा होमबा। माने बुंङो जि गो। जे बेखौनो खालामनो हायोन नंङा मानो नोगोरावहाय। जेनेबा सहर थायो माने। गासिबो एभेल लेबोेल आरो। ओ माने जिखौ नांगौ होनो बेखौनो मोनो आरो। बेथ नोंथाङा होन। सोलोंथाइनि फारसे। जेनेबा जोंना आसाम। फोरावहाय सोलोंथाइ लानो। थाखाय एसे खम खाबु। थायो। जेनेबा। स्कुल कलेजा खाथि खालायाव गैया दंबाबो बुहुद। खम गासिबो सुंबुङानो। फरायजोबनो हाया नंङा होनोमबा। बि आरो। खायफा खायफा फरायनो थाखाय जों गामियाव जायगा गैया। माने जिखिनि सोलोंनांगौ बेखौ मोननो थाङा। बेफोर माने जोङो बेफोरनि थाखाय फाननानै जोङो सहराव थाङो आरो। सहराव थांनानै जोङो बे सहोरावहाय माने जों नांगौ बायदि मोनो नङा होमबा? नों गोसो बायदि फरायसालि दं कलेज दं मायाव फरायनो गोसो बेयावनो फरायनो हायो आरो गारि मथराबो जेराव जोंना मेरला दं एभेलेबोेल जेनेबा थांलाय फैलायनि राहानि थाखाय नङा होमबा आरो बिदिनो गोबां बिथिङावबो जों माने जौगानाय आरो मुलाम्फा जायो नङा होमा आरो आथिखालावथ' जोंना सहरफोरावहाय बिदिनो माने गो गोबां गोदान-गोदान बिदि माबा अनलाइन अफलाइन बिदि माने प्राइभेट आरो ना। बिदि कचिं सेन्टारफोर ओं खारबावबाय नङा होमबा? जायफोर गोरों गोरों सुबुंफोरा माने बेखौ सोलोंथाइखौ माने जौगाहोनो थाखाय नुनाय आरो सेन्टारफोरबो जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
नोंथाङाबो एसे सोहोरनि सागै सायाव होनजागोन जेनेबा मा मा सोलाय औ बेसे मोजां बेसे जेनेबा गारजि बिफोरनि सायाव
उम उम
औ
ओ सिगाङाव आं सहरनि मुलाम्फानि बारै बुंगोरसै माने बाहाय थ' जों रायलायनाय हिसाबै जोङो फरायसालिखौ रायलायखाबाय कलेजफोरखौ कचिं सेन्टारफोर खौ रायलाय बेना औ आरो बिनि अन गायैबो ओ जेरै हस्पिटालस औ आरो जेनेबा डक्टरफोरनि क्लिनिक
औ।
आरो डक्टरफोरखौबो बांसिन सहराव मोननाय जायोना औ बे बेबो एस मोनसे मुलाम्फा फा आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो साख्रिखौ खौबोथ' रायलायखांबायानो
औ।
गारि मथर बेफोरनि फेसिलिटिसखौ रायलायनाय जाबाय
औ नोंंगौ।
उम आरो जेनेबा द'खान शपिं मल बेफोरखौ आरो बिनि अनगायैबो दा एसे खहा
थिंबो थाङो आरोखि सहरनिया मानो होनबा बाहाय बिराद गारि मथर जाबाय बाय नालाय आरो लोगोसे बिराद ओ जेनबा इदासट्रि फोराव जाबाय नालाय ओ जोंनि आबहावाखौ एसे गुबुंले खालामनाय जायो आरोखि
औ नंगौ।
औ गुबुंले
आरो
उ
उम
जेनेबा
ओ बुंनो थाङोबा ओ एयारपर्ट जायखौ
औ औ
जेनेबा नयसपल्लिस बा थांना थानाय मुवा गयो नङा होमबा आरो नोंथाङा एसे होनबावनो हागोन नामा सहरनि बिदिनो
औ-औ-औ जोंना सहरावथ' नोंथां होननाय बायदिनो जोंना नोंथाङा जि होनदों बेफोरनो दंजोबखायो नङा होमबा सैथो बे बेनो जेनेबा औ बे जेनेबा जोङो सहरावहाय माने जों जेबो साख्रि बाख्रि मावालासिनो जेनेबा जोङो गिदिर गिदिर न' बां लुनानैबो जों बेफोरखौ रेन्टफोर बाय होनानैबो जों जानो हायि नङा होमबा माने बि मोनसे फालांगि आरो माने बिजनेस आरो नङा होमबा ज माह थ' गासिबो साख्रि मावो बेथ' नङा नङा होमबा मोन जि मोनसे फालांगिबो मावो। मोनसे मोनसे खामानि मावो माने बिबायदि माने नों माबा मोनसे नङा मोनसे मावनानै माने रां दिहुननो जेनेबा थाखा फैसा दिहुननो हायो आरो जेनेबा नों साख्रि बाख्रि मावाबाबो फिसा फिनला बेफार फालांगि जोंनाथ' सहराव गोबां माने गारि सालायो नङा होमबा नोंथां जों गारिनि बागै रायलायबाय माने जोंबो सालायनानैबोथ' फैसा खामायनो हायो नङा ओमबा जों म औ मानसि लांनाय लाबोनाय खालामनानै औ माल बुस्थु माने रोगालाय खालामनानै आरो जोंनाथ' सहरावहाय गोबां फालांगि खालामखायो माने फिसायानो जा गिदिरानो जा माने गोबां फालांगिगिरि नुयो आरो माने बिजनेस खालामग्रा मानसिफोर नुयो आरो नङा होमबा जोङो माने फिसा फिसानिफ्राय लानानै माने जों गिदिरसिम नुयो आरो आरो बिदिनो जेनेबा गाज्रिनि बागै बुङोब्ला जों माने सहराव माने जोङो जाय जानो गैयै जेनेबा जानो गैयै सुबुं बे ओरैबायदि गैथ थारा आरो माने औ जेने जों माने माने जायफोरा माने खाय फा खायफा न'बो गैयै लामा सामा उन्दुना थानाय बेफोरबायदिबो नुयो जोङो नङा होमबा? दोनबाथाय जानो गोनांबाथाय बुहुद गोनां बिदि आरो माने बिबो मोनसे जेनेबा जोंनि दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा जोंनि गामि जों जेनेबा गामि ओनसोलावथ' बेफोरखौ नुनो मोना नङा होमबा बेयावहाय जोंना गासिबो समान। माने औ सोहोरावहाय बै मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो अब्लाबो बेफोरबो माने सानसे समाव जोब लांगोन बयबो समानाव सफैगोन होननानै जों सानो आरो नङा होमबा? माने जों खानांगौ जिहेतु सुबुं माहारिफोराबो बयबो खालामलायनांगौ होननानै सानो आरो। औ
ओम
अब्ला नोंथां जोंना दिनैनि रायलायनाया बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन नामा?
औ जागोन दे नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदां।
औ औ गोजोन
अ औ गोजोन्थों।